हेलौ
हेल'
औ नोंथां
नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायखौ जासिनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। औ नोंथाङा आंनो ओ जा फन कल हरनायनि जाहोना मामोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनो कल खामनायनि जाहोना बेनोदि ओ आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि मादाव जौगानाय एबा दासिमाव जौगानो गोनां माखासे खोथाखौ नोंथांजों दान्दिसे रायलायनो सम मोनगौमोन नामा?
नंगौ औ। नोंथां जोंनाथ' बर' हारिनि जौगानाय बेनि सायाव जोङो ओ बे एप्सआव आंनि मिथिनाय बायदिबा रायलायनो मोना दा जोंनि टपिकआ जोंनिया जाहैगोन ओ जा बिगियाननि जौगानाय बिनि सायाव बिगियाननि जौगानायनि जा औ मोजां गाज्रि बेनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। ओ जोंनिया ओ दानि जुगाव नायनो थांब्लाथ' जोङो गोदोनिफ्राय जा बिगियाननि जे गोबां जों जौ जौगानायखौ नुबोबाय।
औ औ
औ बेफोरनि गेजेरावनो ओ जोङो जौगानाय होनोब्ला जोंनिया मबाइल फन दिहुनबाय। बेनिफ्राय गारि मटर ओ बिरखं दै लामाजों हान्थिनो जाहाज बेनिफायनो ओ जोंना न'आव सानफ्रोमबोनि बाहायनाय न'आव गोबां ओ बि बेबादिनो मेचिनफोरबो ओंखारबाय जि सुग्रानिफ्राय लानानै ओ दै बोखांग्रानिफ्राय लानानै जा फांखा, एसि, फ्रिज, बेफोरबायदिनो गोबां ओ मुवा बेसादफोरजों बिगियाननि जोहै जों दिहुननो हाबाय आरो गोबां ओ आबाद फोथाराव होनाय हासार बेफोर बायदिनो गोबां दिहुननो हाबाय आरो दा जोङो बिगियाननि जौगानायनि जोहै गोबां ओ मुलाम्फाखौ मोननो हादों बेनि गेजेरावनो मबाइल पना मबाइल पन होनदों जों गोदोनि समाव मबाइल फन गैयै समाव जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों सावरायनो थाखाय गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों सावरायनो हायोमोन जा जोङो लाइजाम लिरनानैसो ओ‌ गोबां गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों ओ सावरायनो एबा बेनि जा हाल साल बेखौ लानांगौ जायोमोन। बेयाव गोबां जोङो जेंना नुजाथिनायखौ जों नुयोमोन।
औ।
नाथाय दिनैनि समाव जों बिगियान जौगानायनि जोहै जा मबाइल फन दिहुननानै जोङो गोबां गोजानाव थानाय सासे सुबुंजोंबो गोबां खम समनि गेजेरावनो बिथांजों मोजां गाज्रि खौरां लाहरनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंना दा जा गारि बेनि दिहुननायनि जाहोनाव जों गोबां गोजानाव दाबसे जायगायाव था थांनो गोनांब्लाबो गोबां समनि गेजेरा गोबां गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हायो थिग बेफोरबायदिनो औ जा उरान जाहार आरो दै लामाजों हान्थिनाय हान्थिनाय जाहाज बेफोरबो बेफोरबायदि एखे खामानिखोनो मावो बेनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला थ' बिगियान जौगानायनि जोहैजों गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हादों ओ नोंथाङाबो बेफोरबायदि ओ मुलाम्फाखौ नोंथाङा नुहुरनायखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां दा बिगियान जौगानायनि जाहोनखौ दे
दिनैथ' बिगियान होनना बुङोब्ला बिगियानखौ जों गोबां जौगानायखौथ' जों नुबाय थाख
नोंगौ नोंगौ
दा बे हिसाबै जों बिगियानाव बांसिनै गोजौसिन थाखो हिसाबै नायोबा जों दिनैनि जुगाव इन्टारनेट होननानै मिथियो बयबो
नंगौ नंगौ।
दारनेट बेलायाव जोंहा बिगियाना जोबोद जौगानानै दोङो। दा इन्टारनेटनि जोहैनो जोंहा गोबां सुबिदाखौबो मोननो हादों। दा दिनै सोर माबा मोनसे इनफरमेसन सन आरो सावगारि बेफोरखौबो जों जायागानिफ्रायनो दैथायहरनो हादों। लोगोसेनो आरो जोंहा बेबादिनो गासै मानि ट्रान्सफार बायदिसिनानि बेलायावबो जोंहा बिगियाननि जोहै जोंहा गोबां इजि जानायखौ जोंबो नुनो मोनदों। दा बेबायदिनो जोंहा मबाइलाबो मोनसे फिसा कम्पिउटार हिसाबै जोंहा गोबां खामानिखौ फैनायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालावथ' जों मबाइलजोंनो जों गोबां खामानिखौ मावनायखौ जों नुबोदों। मबाइलखौनो जों कम्पिउटार बायदि बाहायनो लादों आथिखालनि दिनाव। दा बेबायदिनो जों मबाइलजोंबो बिराद इन्टारनेटनि जोहै गोबां खामानिखौ जों मबाइलजोंबो मावनो हादों आरो न'आव थानानैनो दा बे हिसाबै जोङो इन्टारनेटाव जोंहा जौगानायनिथ' दोनखायोआनो दा थिग बेबायदिनो जोंहा आरोबाव गोदानैब नैबे जोंनि गारि मथरनि बेलायाव बुङोबा बेफोरबो जोंहा जौगानायनि सायाव आरो जौगाबोदों। जेरै सिगांनि दिनाव जोंहा पेट्रल डिजेलनि गारि दिहुनोमोन। दिनैनि जोङो इलेक्ट्रिक कार दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों।
नंगौ नंगौ
बे इलेक्ट्रिक काराबो जोंनि नैबे आबहावाखौबो। गुबुंले खामनायनिफ्राय एसे रैखा हिसाबै बे इलेक्ट्रियाबो मोनसे जौगाथाइ लाबोदों। बे इलेकट्रिक कारखौ जुदि। जोंनि नैबे ओनसोलावबो जुदि मोजाङै। सफैयोबा बे मानसिया आरो जौगानाय जाबावगोन लोगोसेनो आरो जोंहा। बेबायदिनो हान्थिनाय बायदिसिना लामायाव हा हान्थिनायावबो। जोंहा मोनसे बेटारिनि इलेक्ट्रिक गोबां ओंखारदों। दा बेबायदिनो जौगानाय होनना बुङोब्ला जोंहा बेबायदिनो मोजां मोजां दा। सान्दै जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो इलेक्ट्रिकनि सायावबो। दा जोंहा बेबायदिनो। बिगियाननि बेलायाव नायोबा। दासिमथ' जोङो जौगानायखौ नुगासिनो।
उम उम।
दा
दा गाज्रि गोहोम होनोब्ला औ
जों नायोबा जों फरायसा सुबुंनि। गेजेरावबो बिगियाना जोंखौ जोबोद मदद होनायखौबो जों नुनो मोन्दों।
नंगौ
जों दिनै मबाइलजोंनो फरायनो हादों मबाइलनिफ्राय जों नलेज लानानै। जोंहा फरायनायावबो जों खायसेया ओरैबायदि जौगादों। दा बेबायदिनो बिगियाना होनना बुङोब्ला जोंहा बिगियाना मोनसे। गोदोर मोनसे माबायाव जों थांबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो आंनि।
उम उम नंगौ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंहा ओ नैबे। जायखौ जों बुं होननानै बुङो जोंना सोलेरनि जिहेथु। देहायारि नायनाय। बे देहायारि नायनायाव बेमार आजारनि नायनायावबो बिगियाना मोनसे। गोदोर हिसा देहाखौ नायनायाव जोंनि। खौ नायनो बेमार आजारखौ नायनायावबो। बिगियाना मोनसे गिदिर हिस्सार दा बिगियाननि जोहै। जों जोंनि बिथोराव थानाय गाराय। हाजार बायदिसिना उदै सिङाव जाना थानाय जोखोम बेफोरखौ जों बि बिगियानि जोहै माने जाय बुस्थुखौ जों मेगनजों थोंजोङै नुहुरा बे बुस्थुखौ जोङो बिगियनि जोहै नायनो हानायखौ जों नुदों आरो जोंनि उदै सिङाव जाखुमाना थानाय बेमार आजारखौबो जों बिगियनि जोहै। हमना मोनदांदों बेमार आजार मा बेमार जादों बेखौबो जोङो बिगियाननि जोहै। नुनो मोनदों आरो दा बेबायदिनो बेफोरखौबो। आरोबाव बांसिनै बिगियानाव दा। जौगाथायखौ लाबोगासिनो बेनि फारसेबो। आरो इयुनाव बेबादि आरोबाव मोजां मोजां। ओंखारबावगोन बेबायदिखो बिगियाननि सायाव जों आसाबो थाहयो। आरो दिनैनि दिनावसो जों बेबायदि नुगासिनो। गोबां बेमारा। जेसांखि गिदिरानो जाथों बेखौ माने बिगियाना। जुजिनायखौबोथ' जों नुगासिनो दा दि बे। बादिनो जों गोबां बिगियाननि सायाव बुंनो थाङोबाथ' गोबाङानो दोङो जोंहा
नोंगौ नोंगौ दा नोंथां दा जोंनिया औ जोंनिया दा बिगियाननि सायाव
बुङोबा जोङो फरायनायनि बेलायाव जों मोनोमोन नाथाय जों बिगियाननि बेलायाव जोंङो दोरोङारि आखाइनि खामानि दिदोंबो खायसे सुबुङा बिगियानखौ ओरैबायदि हिस्सा बानायना लादो माने ओरैबायदि गावनि मेलेमजों माने सायख'ना लादो आरो खिसु सुबुंफोरा बिगियानखौ माने आखाइजों मावनानैनो गावनि मेलेमखौ बाहायनानैनो बिगियाननि फारसे आवगायलांदों खिसु ओरै सुबुङा बेखौबो जों नुनो मोनदों आरो। जे गावनि मेलेमखौ बाहायनानैनो गियानखौ लादों आरो। आब बिगियाना मोनसे ओरैबायदि बुस्थु जाय बुस्थुखौ जोङो जोंनि मेलेमखौ माने बाहायोबा बे मोनसे साक्सेस आरो बे साक्सेस जानायाव बेयाव जेबो माबा गैया बेखौ जों सा साक्सेस जानो थाखाय बिगियानखौ जों आवगायनांगो आरो। दा बेनो बिगियाननि बागै बुंनो थाङोब्ला आंनि फारसेनिफ्राय दा नोंथाङाबोथ' माखासे बाथ्राखौ बुंलांबायानो बिगियाननि बागै।
नोंगौ नोंगौ
दा जिथु नोंथांजों बे बिगियाननि खोथाखो सावरायनानै आंबो गोजोननाय मोनदो नोंथांनिफ्राय माखासे बिगियाननि बागै आंबो मिथिनानै गोजोननाय मोन्दो। दा नोंथांखौ आङो साबायखर बावहरो। जा नोंथाङा बिगियाननि फारसे आंनो जा इनफरमेसन होबाय। बेनि थाखाय नोंथांनिसो साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो।
नंगौ नंगौ ओ फारसेखै जोंनिया बिगियानखौ गोबां दावगानाय जों नुदों नाथाय बेराफारसेथिं जाय जोंनिया ओ गोबां बिगियाना जोंनि जिउआव खहाबो खालामदों जाय-जायनि जाहोनाव जा मटर ओ मटर बेफोरबायदिनो गोबां ओ गारिफोर दिहुननायनि जाउनाव जोंनिया गोबां पलिउसन एबा ओ बारनि गेब्रेंनाय जायो आरो दारिमिन कलकारखाना बेफोरबायदिनि थुङा आरो कलकारखानाफोरनिफ्राय ओं खारनाय गोबां दैफोराबो जोंनि जा आबहावा बेखौ गेब्रें होयो। एफोरबायदिनो ओ जोंनिया फारसे साइडखि मुलाम्फाबो जादों आरो फारसे साइडखि जोंनिया बिगियाननि जोहै खहाबो जानायखौ जों नुदों। ओ नोंथां जोंनियाथ' दा समाबो जाबायमोन।
औ औ
औ नोंथांजों रायलायनानै बिगियाननि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा आं मिथिनो मोनबाय आरो ओ गोबां मिनथियै बाथ्राखौबो मिनथिबाय। दे आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन कनसेबा आरोबाव रायलायफिननो मोनगोनखौ। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय।
उम गोजोनबाय नोंथां।